हेल'
औ
अ नानि खोनादों ना अ ने अखा हाबा अखाबो माबाबाय दं नालाय बोथोरा ओंखायनो नेटा एसे नांस्राया जादों।
औ
ओ मा खालामदो?
ओंखाम जाखांबाइ?
मा ओंख्रि जाखो ओमफ्राय?
ओ ओ
बि नाजों इखौबो खारदै बिदि संदो
ओ ओ बुरजाथार माथो होनबा दिनै
ओमफाय नागोरान बाथोन
ओ उम उम जोंहाबो दिनै बेदर जाजाबाय। होनबा नानि दिनैयो मोनसे आयदा लानानै सावरायलायनोसै बे
माघो माघो फोरबोनि सोमोन्दै
औ
नो-नोंनिखौ एसे खम खोना फैदो ओ खम खोना फैबाय दंमोन माने नोंनि हो।
आब' नोंनिखौ
ओ ओ दासो खोनाफैदों एसे मोजाङै ओ खोनाबाय खोनाबाय! अ जों होनदों दिनै मोनसे आयदा लानानै सावरायनोसै माने मागो फोरबोनि सोमोन्दै
औ औ
ओ मागो हो मागोखौथ' इदिनो बयबो खुंखायो नोङा होमबा मागोखौ बयबो फालिखायो।
औ।
फराय जानाय फोरबो बे मागोआ ओमफ्रायो नोंसोर। नोंसोरनि जायगायावहाय माबायदि खुङो मागो फोरबोखौ बेलागुर सावोना सावा फिथा देयोना देया मा मा फिथा देयो बेफोरखौ सावरायनो हागोन नामा
सावो बिदि नो। साननै सानथामसो आनो बानायो औवा दानो। सोरबा नारास होयो सोरबा आरो बिनो जिगाब बुरजा थानायफोरा एसे बिदिनो
उम ओ ओ
औ सानसे सिगां सेेथि मागिनि सानसे। सिगांसो
औ।
अ ओ ओमफ्राय मा होनो बेलागुरखौहाय ज' रायजोयैनो बानायो ना न'आव हा गाव बागाव बिदिनो बानायो
बैबो बानायो ओमफ्राय गावबा गावबो बानायो दया सान नै सावो। द मासदिना सानसे एक तारिख। बिदि
उम ओ ओ जोंनि ओ जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो सावो माने मोन नै बानायो। दमासि खालि मोनसे आरो बिनि उन खालि मोनसे सावो बिदिनो। ओमफाय थालिर थालिर बिलाइ गोरानबो होयो दा ना?
बेलागुर सावनायनि। हराव फुङा फुुङावसो सावो नालाय बेलागुर बेखिनि हराव खाना उन जायोना जाया नोंसिनिथिं खाना जायो गासिबो ज लोगो नांनानै।
ओ जोंनावबो जायो सेंग्राफोरा सिख्लाफोरा जिहेतु थु मोनायाव ओंखारलांनो एसे उसुबिदा जायो ओमफ्रायो न'खरावबो जायो ओ ओ हरावनो जायो ओमफ्राय आरो सेंग्राफोरा ओमफ्राय सोरबाफोर बोराइफोरा थाङोबा थांजायो बेफोर बायदि आरो ओमफ्राय बिसोरो माने लावखार ओंखाम जाहोयैहाय बेलागुरियावनो मोनसे न फिसा बायदि लुनानै लाखायो बिसोर। रो हराव थानो थाखाय बेयावनो हरसे माने गाजा गोमजायै बिसोरो जायो जानानै ओमफ्राय फुङावहाय दुग स्रो लोबस्रो बिदिनो बेलागुरखौ सावो आरो एकदमबारे फुङावनो।
ओ ओ
मागो मागोबाथ आरो जेनेबा आब मागोबाथ आरो गु फाननो नाङा जानाय जोंनिया। बरनिया जानाय लोंनाय फिथाइ सौराय गासिबो थाखाजोबो नांगौ मानि जिखौ जानो जिखौ लोंनो।
ओ नोंसोरनाहाय मा मा फिथा सावो ओरैनो?
जोंनियाद उम इयो फिथा लावदुमा थाथारखायो जोंनिया बर'निया फिथा लावदुम ओमफ्राय एनथाब एनथाब बुङो आरो जोंनिया
ओ जोंनाबो बुङो इदिनो
सिबिंदोबो सावो नारेंखलदो सावो। गावबा गावनि गोसो ओमफ्राय बिदिनो एमथाब इनि इनिफ्राय फिथा लाउदुम इनि फ्राइ थावनि थावनि सावो इनिफ्राय गरसि फिथा बानायो।
ओ ओ नोङो नारेंखलनिखौ साबसिन मोनजायो ना सिबिंनिखो गोथावसिन मोनजायो ओमफ्राय माबे मोनसेखौ गोथावसिन मोनजायो?
मा होनो गारिफोरदोसो साबसिन मोनो।
ओ एख खे आंबो बेदिनो साबसिन मोनो आरो ओम जानोबो गो-गोथावसिन जायो।
ओमफ्राय इदिनो सिबिंखौ सोमनानै सि सिबिंनिबो लारु बानायो सिबिंखो एसे साफा खालायना लानांगो मिथाइजों मिथाइ सिबिं लारु नारेंखल लारु ओमफ्राय इदिनो अन गुन्दैनि लारु बानायो जोङा फायदो अन गुन्दैखौ एवनानै इनिफ्राय
ओमफ्रा-ओमफ्रायो मागोआवहाय नोंसिना न'खराव फुजा होयोना?
औ होयो।
मागोआव फुजा होयोना नोंसि
ओ औ बावो बावो इफोरबायदि बावनाया जेनेबा आबौ आबैनि जेनेबा आइ जोंनि आइ बाबानि बिमा बिफाखौ बावहरनाय जायोनो माथो?
ओ ओ थैसि बावनाय नालाय बेनो बावनायखौ माने गोथारै बानायो। बयनिबो जानायनि सिगांनो जाहाथे खालाय जाया आरो बाउनायाबो आगसि आखाइजो बावो आरोना?
जोंनियाबो बिदिया आगसि आखाइजों बावनांगो आगसि आखाइजों बावनांगोन सि गोदान होनांगौ जेनेबा दख'ना ब्लाउस इनिफ्राय जौबो होयो जोंनिया जाय जि माने जोंहा आबौ आबैमोना जौ लोङोमोन, ओंखायनो जाहा बाबामोनहा जौ बावो।
उम । उम। ओमफाय इयावबो इदिनो गिदिरफोरखौ खुलुमो मान होयो नोङा होमबा मागोआवबो।
बिदिनो थाखायो। आबमोननिथिंबो बिदिनोबा औ थाङो थाङो थाङो जोंबो जेनेबा थांलाय। फैलाया दोनखायो बिसोरबो फैयो जोंबो थाङो। बेरायो औ।
दोंनाबो इदिनो बेलागुर बानायनायाबो जोंना रायजोयैनो बानायो नालाय ओमफाय नखरैबो इदिनो जाय जाय ना माने न'खराव फुदियाफोर दं इसोरथ' एसेबाबो लुगैखायो नालाय आलादायै। ओमफाय इसोरो आलादायै बानायो ओमफाय रायजोनिया आरो गासिबो नखरावनो माने औवा थसे थसे खाङो आरो। ओमफायो जिगाब। खौथ इदिनो मोनस्लाबा नालाय नखौ नआवबो नांबाय थागो इनखाय। नारा हायो जोंना। नाराखो हानानै रायजोयैनो हायो हानानै ओमफ्राययो फोरानना दोनो। फोरानना दोनना फ्राय आरो थालिर बिलाइबो बुथुमो। थालिर बिलाइ गोरान बुथुमनानै फास्ट खौनो औवाजो बेलागुरनि महर होबाय। नों माबायदि महर होयोय फोरबायदि गावबा गाव गोसो । बायदि बानायखांनानैहाय सिङाव नाराखौ जाबबो थाबै। सोलांबाय थाबाय ओमफाय आरो सायावहाय थालिर बिलाइ गोरानजो खोबो आरो फोरबायदि। बे फुङावनो दुगैस्र मास्र इदिनो माबा ओ बेलागुर सावनायनि सिगांनो
उम ।
खुलुमग्रोयो बुद मुग इदि होनानै इसे। इसोरनि नामाव खुलुमग्रोयो आरो अ बावग्रोयो। फोरमायोदि ओमफ्राय नोंसोरनाहायो माबायाव बै जे बुङो फुङावनो सिखारग्रोमोना दुगैनांगो दाउखा सिला नुनो हामा इदि होननाया फोथायनाया दंना गैया नोंसिनाव?
दंङ एदिनो फुङावनो दाउखा गाबिसायावनो दुगैयो दुगैनानै औ इदिनानो जोंनिया जेनेबा बर'फोरा फिथाबाबो सावो गावनो इ बेलागुर सावनायनि फुंङावसो फिथाफोरखौ बानायो नालाय गोथारै दुगै ना माना थैसेनि बे एक्सट्रा खांनानै थांना दोनो ना जोंनि बेफोरबायदि दोनो
ओ कार'नो दमासि खालि फिथा देनो मोना नालाय
सावो आरो बिदिनो फुङावनो भेलागुर सावनाय दिनाव बेखावो
औ सिगांखालिनो देनानै ला हाबाय
औ ।
ओरैनो मा मा थायो मागो दमांसि जेवना बेदरनि अनगा
ना बेदरनि अनगा बिदिनो फिथाइानो जाहैबाय फा
फिथा एनथाब ओमफायो थावनि था बेफोरबायदिनो जोंनावबोदि बिदिनो जायो मोजां नाङो इदिनो मागो बिदि फोर्बो मोनसे फैबाथाय गोजानाव थाहैनाय नखरनि सुबुंफोरा माने मानसिफोराबो नआव फैजोबो जहैनो माने लावखार ओंखाम जानाय बायदि जाहैयो आरो दमासिनि हराव गोजानाव सोरबा साख्रि मावनो थाहैनाय बा खामानि मावनो थाहैनाय बेफोर माने फैजोबो आरो जोंना गावबा गाव नखराव मान मागोनिखो खुंनो थाखाय मागो फोर्बो फालियो
उम
ओमफाय मा होनो नानि नोंसोरना मोनसे बो जोंनाव मोन मोनसे नियम दं आरोना माने नियम बिदि गाज्रिथ' नङा माने बिगुमानाव सोंनानै लाखायो आरो मागोनि बै जे लावखार ओंखाम जानाय इसोरो माने लां लांगोनानि जेंसिखौ खावनानै लाङो जोंना बेफोरबायदि नियम दं।
ओ अ दे ओमबा नानि लाखि थनसैना गोजोननाय थाबाय दिनैनि थाखाय दे